औ नोंथाङा
औ खोनादो खोनादो
औ ओ मोनाबिलि समनि नोंथांखौ ओ फन हरनायनि गेजेरजों बराय हरबाय नोंथां।
गोजोन्थों आंनिफ्रायबो
औ दिनै ओ बेलासि सम रायज्लायनायनिबो जोबोर मोजां आङो फन खालामनायनिया जाहैबाय माखासे ओ आयदायाव लानानै आयदानि बागै रायज्लायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांखौ।
औ दे दे सावरायजागोन नोंथां माखासे आयदाफोरखौ लाना सावरायबा जों माखासे मिथियैफोरखौबो मि मिथिनाय जायो होमबा ना बेनिखायनो जोङो सावरायजायो आरो बेफोरनि माखा माखासे आयदाफोरनि लानानै
औ औ थारैनो आङो बुंनो सान्दों मा बा सावरायनो सानदों मा गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा बा गोदो मा समाव मा ओ बैसोआव हाबा जायोमोन दा मा बैसोआव हाबा जायो। बा दानि इयुन जोलैफोरा बा ओ उन्दैै बै उन्दै उन्दैफोरा मा समावहाय हाबा जायो बा गोदोनि हाबाया माबायदिमोन आरो दानि हाबाया माबायदिमोन बेफोरनि बागै रायज्लायनो थाखाय आं नोंथांनाव फन हरदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो सम सम मोनगोन नामा?
मोनगोन नोंथां मोनगोन
नोंथाङा मिथिगौना गोदोनि जुगावहाय माबायदिहाय हाबा जायोमोन
औ नोंथां आं आंनि मिथिनाय बा आंनि माखासे मिथिनायफोरखौ आं नोंथांजों आङो सावरायगोन। गोदो बांसिनानो ओ नायनानै बा रायखि हैनानै बांसिनै जोङो हाबा जानाय खौ नुयोमोन बा गोदो बांसिनै उन्दै बैसोआवबो जोङो हाबा जानायखौ बारा नुबाङामोन। दा आंनि मि मिथिनायाव नोंथां दा आथिखालाव सोरबा सोरबा बांसिन बांसिनैनो मा होनो सम जास्लाबेैयाव हाबा जानायखौ जों नुयो। बिदिनो माखासे आं बाथ्राफोरखौ मिथिजोब्लाबाबो आंनि जि गोसोआव सानखांनाय बे सानखांनायखौ आङो नोंजों आं सावरायदों। गोदोनि समाव जोङो गोबां हाबा होनोब्ला जोङो गासैबो गामिनिफोरखौ हाबानि ओ समाव मानो लिंलायनानै ज हाबानि सानाव माने बयबो खौसेयै माने रायजोफोरा मा होनो हाबा सानखालि माखासे ओ खामानिफोरखौ मावनानै नै हेफाजाब होनायखौ नुयोमोन आरो बा जोङो हाबा जा-हाबा खालि माने जोङो हौवा गोदाननिफ्राय बा बै हिनजाव गोदाननियाव न'खराव थांनानै माखासे नेमखान्थि दंमोन जोंना बर'फोरनि बै बर'फोरनि नेमखान्थिखौ लानानै औ बिबान लांनानै ए माबा मोनसे सावरायहैलायनाय जायो आरो हाबा सानारि इयाय बैराथि थालायोमोन बा माखासे हिनजाव गोदाननि न'आव थांनानै बा साहा होरि माखासे जानाय एबा माखासे बिदिनो ब हाबानि सानाव बिदि खालामहैयोमोन आरो आथिखालाव मा होनो बेयो लावखा मानो मा होनो गोदोनि समावसो आरो। मा होनो लाव खार ओन ओंखाम लांलायनाय माखासे बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा होनो बै लाव हाबा सानखालि मा होन हिनजाव गोदानखा हिनजाव गोदानानि नआव लांनाय समाव मा होनो लाव लावखार फोरा बा गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बा बै लांनायखौ लामायाव नेलायनानै मा होनो लाखिनानै ओ माखासे लांनायफोरखौ लाखिनानै बबेबा जायगायाव ओंखामखौ सहैलायोमोन आरो जाय बै हाबा लागोनिफ्राय हौवा गोदाननिफ्राय लांनाय बा माइरं बा नाफोरखौ लांनानै जा संनानै जयैनो जानायखौ आङो नुबोदो आरो गोदोनि हाबायाव। आथिखालाव बिदिखौ आङो खोब खम नुबाय नोंथां। आथिखालाव बा होनो। बांसिनानो बा सोलायनाय जुग जाबाय नालाय बा गोदान गोदान सोलायनाय बा गोदान गोदान माहोनो आथिखालाव मा होनो हाबाफोरा मा होनो जासै माने गोदोनि बायदि इदियानो नेमखान्थिया अब्लाबो खायसे माने बेलेग मा होनो गिदिर गिदिर बा पेन्देल बा बेफोरबायदि इ लुनानै आ आथिखालाव हाबा जासै मा होनो गोदोनि समाव बैफोरो मा माने मा होनो बांसिनानो मा होनो फिसा फिसायै बा हाबाखौ खुंनाय जायोमोन बा थालिन बिलाइनि न' न' खालामलायनानै बा सिलायाव बा हाबा लागोननि सिलायाव थालिर बिलाइखो होनानै बा हाबाखौ खुंनाय नुबोदोंमोन आरो आंनि बेलायाव आं बेखौ नुबोनाय खौ नोंथांजों सावरायदों। बिनि उननिफाय जोङो हाबा सान खालि जोङो रायजोफोरखौ जाहो खां लोखां माखासे जों मोनाबिलि स समाव जोङो ओंखाम संग्राफोरनो जोङो माखासे खस्थयैनि खालामनायफोर माने ओ नखरनि मानसिफोरा सावरायनानै बिस जेनेबा मोजां आरो जाहोफिननाय जायो आरो आरो जाहोखांनायनि उनाव आरो जोङो माखासे खामानि मावनायखौ जोङो मा होनो दसे मेंनाय बानायखौ निउ सिनो थाखाय जों गासैबो जयै माखासे मेथाइ एरि दामनानै बा मेथाइ खननानै बै हाबा खालि जोङो रंजानाय जायो बा फुरथियै बयबो गोरोबलायनानै बा रंजायो आरो आंनि आं नुबोदों बेखौ उन्दै समाव आरो आथिखालावबो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा हाबा नि मा होनो मोनाब्लि समाव जोङो हाबा जाखांनायनि मा होनो हाबा सानखालि बा लासाव ओंखाम जाखां लोंखांबो आथिखालावबो बेफोरबायदि रंजानाया दं। आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन नोंथां। आरो नोंथाङा आंनोबो माखासे नुबोनाय नोङोबो आंनो फोरमायनो थाखाय आं नोंखो आं नोंनिफाय आं मिथि-मिथ थिनो थाखाय आं लुबैदो नोंबो आंनो एसे फोरमायदो आरो बिनि स
औ औ जागोन नोंथां गोदोनि दिनाव होन गोदोनि दिननि हाबा होननानै मिथिनो ओ बुङोब्ला माने ओ मोनसे नख'रा मोनसे नख'रजों गोरोबलाय नांग्रोनांगोन ओ जेरावनाखि ओ आरो सासे मोनसे नखरनि जिहेथु हिनजावसा बा सिख्ला आरो मोनसे नखरनि जे सेंग्रानि नखर बैसोर नखर मोननैजों गोरोबलायनानै बा नायहैलायनानै बेवहाय मोनसे बिबान थांनाय जायो बै बिबान थांखांनायनि उनाव हाबानि थारिखखौ ग्रोब ओ थि खालामनानै फैयो बिनि उनावहाय हाबा थि खालामखांनायनि उनावहाय हिनजाव गोदान महरै लायनाय जायो दा हाबाया गोदोनि दिनावहाय जुदि हाखु दाखु जुदि हाबा खुंनाय जायोमोनब्ला गोदो ओ हाथासुनि हाबा नोंथाङाथ मिथिगौ जानांगौ। औ बिनि औ बे ओ हाथासुनि हाबाखौबो खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि हाबाया ओरैबायदि जायोमोन दे ओ थालेरनि बिलाइनि ओ सायनासालि बानायनानै बैफोरनि ओ माखासे समायना नुथायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय ओ दानि मुगायाव बैफोर बायदि थालिरजों ओ समायना रमायना साजायनानै दानि हाब बाखौ जों नुनो मोनदिया गोदोनि हाबा-हाबायाव बा हाबानि बैसोआ ओ एसे जिदाइन ओ नैजिबा बा नैजिद बेफोर बायदि बैसो सिमहालागै जाहैनायखौ नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला सासे सिख्लाया जुदि गुबुन गंसे नखराव जुदि संसार जाहैनोब्ला ओ संसारनि माखासे नेमखान्थिखौ बुजिनानै लाग्रोयोमोन होननानै आं मिथिनो मोनो नाथाय आथिखालनि जुगावहाय ओ सा ओ सासे गथआ बा सासे हिनजाव सा साया बैसो जासाब जास्लाबियावनो ओ जुलि जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ बैसो जास्लाबियावनो खायफा खायफा ओरैबायदि नख'रबो थायो जे ओ रांखान्थियारिनि नख ओ एसे खस्थ जायो बा नख'र संसार सोलिनायाव खस्थ जायो नख'राव दावराव-दावसि जायो बैफोरनि खेथ्रआव सासे गथ'आ ओ थाबैनो जुलि जाहैनो गाव ओ थिरांथा लायो दा आं नोंथांनाव सो सोंनो सानदों गोदोनि हाबा आरो दानि हाबायाव ओ माबाफोर एसे डिफारेन्सखौ नुनो मोनदों होननानै दहाय ओ मिथिनो मोन्दों दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मा बायदि बैसोआवहाय हाबा जानायखौ नोंथाङा बांसिन नुनो मोनो?
नोंथां। नोंथांनि सोंनाया थिगैनो थारैनो। औ नोंथां माने आथिखालाव जोंनि जायगायावनो नङा माने गोबां जायगायावनो जोङो सोरबा सोरबा बांसिनानो माने स सम जायैयाव माने हाबा जायो माने मानि जाहोन होनोब्ला बियो माखासे जाहोनफोर थायो बै जाहोनफोरनि थाखाय माखासे समाव उन्दै बैसोआवबो हाबा जानांगौ जायो आरो। बिनिफाय जोङो माने बे जोंनि ओनसोलाव माने सम लायो माने मालाबा समाव बे बेफोर बायदि जानायखौ जों नुबोदों जोंनि मेगननि गेजेर जोंनो जों माने बैफोरखौ माने दिनैनि समाव माने बांसिनानो माने बियो उन्दै उन्दै समाव माने हाबा जानायखौ जोङो नुबोबाय गोदोनि समाव बांसिनानो बेफोरबायदि गैयामोन बा बैसो जानानै हाबा जा जानाय बांसिनानो आङो नायनानै हाबा जानायखौ हाबा जादों होन ज जानाय होननानै आङो मिथिनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो आङो जोंनियाव दा आथिखालाव बांसिनानो गोदोनि बायदि जोंनियाव दा हाबाया जालिया बांसि सिनानो जोंनिया अ नेम खान्थ थिया एखेयानो अब्लाबो मा होनो साजानायफोरा बेलेग जाबाय आरो बा ओ गोदोदे जेरै मा होनो थालिर बिलाइनि मा माबायाव दानफायलायनानै थालिरनि धुनायखं आवसो जोङो ओंखाम जाबोनायखौ जों मोनदोंमोन आरो दै नों थां थालिर बेलायाव जोङो एबो जोंङो बेरेन्स बेन्स ना मानो माहोनो यै हाबा थिलियाव दा आथिखालाव माबायदि जायो बेफोरबायदियाव जोङो जिरायनानै मोनजाबोबावाखैसो दा आथिखालाव जोंङो बेफोरबायदि सुबिदा बा मोन बेफोरबायदि गोजौ गोजौ माबायाव मोजां स्टेन्डार्डआव जों जिरायनानै जोङो हाबायाव ओंखाम आरिखौ मोनजायो आरो दै नोंथां।
औऔ थारैनो नोंथां
समाव जोङो माने बांसिनानो हायाव बा माबा मोनसे जोंङो जिरायनो थाखाय हाबाथिलियाव जोङो मोननाय जायोमोन बों बेहायनो जिरायनानै ओंखामखौ जायोमोन माखासे आथिखालाव गोदोनि बायदि दैफोराबो बथलनि गैयामोन बा बथ थलनि होनाय जायामोन दा आथिखालावथ माने गिदिर गिदिर हाबायाव बांसिनानो बथलनि दै होनाय जायो बा जोङो स्टेन्डारनि मोनसे साफायै माने खालामनानै होनाय जायो। अब्लाबो जों दैनि बेलायाव जोङो एखौ बुंनो थाङा अब्लाबो जोङो गासैबो दैयानो माने जों अबावबाअबा माने हाखरनि बा दैखौ बुङाखै जों बा अखानि दैखौ बुङाखै जों माखासे दैया सुबुंनि थाखाय मोजां गासैबो मोजां गासैबो बिथिङावनो जोङो मोजां बाहाय जायो लोंनाय दै बा अखानि दै बा फुख्रिनि दै बे बेलेग बेलेग नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां मानो होनोब्ला ओ औ मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि जुगाव बा गोदोनि हाबाफोरा ओरैबायदि जायोमोनदि रांखावरि रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो हाबाफोरखौ ओ फिसा फिसा जेरै हा था सुनि होनदोंमोन आं दहाय बेफोरबायदि खुंनांगौ जायो नाथाय आथिखालनि जुगावहायो रांखान्थिनि बेलायाव जोबोर दावगाबोबाय बिनिखायनो जों दानिया ओ स साबसिननिख्रुइ आरो हामसिनखौ जोङो नागिरनानै दिनै थालिर थालिरनि जिहेथु ओ सायनासालि लुनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनला आरो आथिखालाव जोङो थालिरनि थालिर बिफांखौबो नुनो खम मोनसै अब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
गोजोनबाय दे से दोनथनिसै
औ दे नोंथां